हेल' औ खोनादोंना औ ओ नोंथांसिम औ खोनादों नोंथां ओ नोंथांसिम गोजोन फुंबिलि। लिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय।
औ ओ नों
औ नोंथां जों औ। बेखौनो खोन्थानोसै आङो। नोंथां जोङो ओ दिनि दैज्लां बोथोरनि सायाव एसे सावरायनो नामा।
औ नोंथाङा सावरायजागोन ।
औ। दा नोंथां। जों दैज्लां बोथोराव मा मा खालामो आरो दैजां बोथ बोथोरा मानि थाखाय मुददा मुंदांखा बेनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन थारैनो ओ दैज्लां बोथोर होनोब्ला थ' जोङो बिदिनो माइ गायनाय जों मिथि जायो नङा होमबा बिदिनो गायनायनि थाख
औ नंगौ ।
मुंदांखा आरो औ ।
औ ।
राव माइखौ बोरैहाय गायो होनोब्ला जोङो माइ गायनो थाखाय जोंनो माइस्लि दखानांगौ एबा सिगांनि जेनेबा पुराना माइखौबो दोनखायो खाय बाय बिदिनो ओ खायफा खायफा बिदिनो दंफोराव सोमना दोनो।
औ।
जेब्ला रुइगोन अब्ला जोङो बेखौ बोखांनानै बिदिनो दुंगैयाव थास' दोनो थाखाय ओ बिदि बियो गाजा जेब्ला
औ
खोनादोंना नोंथां?
बाथ्राखौनो औ खोनादों नोंथां।
हेलौ
औ खोनादों। नोंथाङा खोनादोंना आंनिखौ?
नोंथां।
औ खोनादोंमोन आं नोंथांनिखौ आंनिखौ खोनादों ना? हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां। खोनादोंना? हेलौ